औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथाङालाय नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै आं मोजाङैनो खोनादों दे औ औ
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दायो मा खालामदों
ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा सम दङब्ला जों नोंथां द नोंथांजों दसे सावरायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां हागोन
औ बिदिब्ला जों दिनैनि आयदायाव बर' नि खारै ओंख्रिनि बागै सावरायनोसै नङाामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
नोंथाङा बिदिब्ला बर'फोरनि खारै ओंख्रि मा मा मैगंफोरखौ खारै ओंख्रि जायो आरो माब्रोरै जायो बिनि एसे फोरमायनानै होदो
औ औ जागोन दे नोंथां जोबोद मोनसे मोजां आयदा खारै ओं ओंख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो जेन'बा जायफोर ओंख्रिया जोंना बर' हारिनि जाग्राफोरा खारदैयारि आखुनि ओंख्रि जों बैफोर गासैबो ओंख्रिफोरखौनो जोङो खारै ओंख्रि होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां
औ
बर' हारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना सरासनस्रायै मिथि मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं एबा बायदि रोखोमनि जायखौ जोङो सरासनस्रायै गोरलैयैनो मोननो हायो बैफोर मैगं थाइगंफोरनि सायाव सोनारनानैनो बायदि रोखोमनि मैगं एबा जाग्रा खाय बानायनानै लायोमोन थ' बेफोरनि गेजेरावनो मोनसे जुथि गोनां बर'निं ओंख्रि होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो खारै ओंख्रिखौ मख'नो हायो नङा होमबा जेरैहाय औ खारै ओंख्रिनि गुदि नागिरोब्ला जोङो जेन'बा गोबां माखासे जारिमिन दङ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मख'जोबनो हाया थ' माखासे ओंख्रिफोरखौ आङो बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोंना सबायाइनि खारै ओंख्रि बेनिफ्राय जोङो लाइ लाफानि खारै ओंख्रि बेनिफ्राय अनलानि खारै ओंख्रि नारजिनि खारै ओंख्रि आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे गोबां ओंख्रिफोर दंबावो जायखौ माने जोङो बर' हारिफोर एबा जोंनि सुबुं गोदोनि सुबुंफोरा माने फ्राय जाबोदों आरो नङा होमा नोंथां
औ औ नंगौ
औ बेफोर ओंख्रिफोरनि गुदि खिथा माखासेखौ नायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो जेन'बा बा जोंनि आसार खान्थिजों गोरोबनाय एबा जोंनि गोदो गोदायनि सानखान्थि फोरजोंहाय गोरोबलांनाय जायखौ जों माने एंगारनो हाया जोंनि जिथु दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय जि आइटेक मोनलायबाय माखासे ओंख्रिफोराथ' नङा होमबा मोजां
औ औ।
औथ' थिग बेखायनो जेनेबा जोङो ओ सिङाव हाबनानै नायोब्ला एबा इन्दिभिजुवेलि नायोब्ला जोङो मोननो हायो जे जेरैहाय अनला ओंख्रि अनलाजों दाउ बे ओंख्रि आरो बेनिफ्राय सबायजों दाउ एबा सबायजों अमा एबा जोंना अनलाजों मेवाय अनला जोंनि एम्फौथ' माखासे खारै ओंख्रिफोरखौ जोङो माने गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरजों सोलाय स सोल' जानो हायो आरो नोंथांना जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रिखौ खालि दाउ बेदरजोंल' जायो एबा एम्फौजोंल' जायो होननानै बुंनो हाया जोङो मालाबा मालाबा अनलाखौनो अनला फाख्रि सङो। अनलाजों मेवाइ सङो आरो औ आरो अनलाजोंनो जोङो मालाबा बायदि रो रोखोमनि नाफोर जोङो लांख्रि जायो थिग बेफोरबायदि आरो आरो जोङो। बे अनला ओंख्रिखौ जोङो गोदो गोदायनि बर'फोरनि हाबा खान्थिजोंबो सोमोन्दो थानाय बे जों नुनो मोनो नङा होमबा? जेरैहाय जोंना गुसुं हाबा खान्थि जायखौ ज जोङो जेन'बा आ हाथासुनि होननानै बुङो बे हाथासुनि हाबा खान्थियाव हिनजाव गोदाननि आखाइजों संनाय अनला ओंख्रि गैयाब्लानो जोंनिया माने माखासे हाबानि नेमखा न्थिया जाफुंसारा बेखौ जोङो मोननो हायो। आरो ओ बेफोरनि अनगायैबो माखा जुथि गोनां बर'नि ओंख्रि जेरैहाय नारजिजों अमा नारजिजों एमफा नारजि दोलो एबा नारजि ख फ बेफोरबाय जों माखासे गोबां खारै ओंख्रिफोर दङ ओरैनोथ' जोङो बिगियानगिरि आयदा जों नायनो थाङोब्ला खारै ओंख्रिफोरा जोंनि उदैनि जि दोगोनारि खान्थि बे दोगोनारि खान्थिखौ जोंना सलासल खालामहैयो जिहेतु जोङो माने गोबां रो खोमनि थावारि ओंख्रि जानाय जायो आरो बे थावारि ओंख्रिफोरा जोंनि ओ जोंनि सोलेराव जुदि थावनि बिबाङा बारा जायोब्ला मेलेखा मेलेगि एबा बायदि रो खोमनि जोंना ओ थावनि जि थानांगौ बे थाफुदेरा बारा जायोब्ला जोङो बेखौहाय रोजाब खालामनो थाखाय खारै ओंख्रिखौ जानाय जायो। जायखौ जोङो जायोब्ला जोंनि दोगोन खान्थियाबो जोंना सरासनस्रायै मोजां जायो जिहेथु जोंना दोगोन खान्थि होननानै बुङोब्ला बिगादन्दरनिफ्राय लानानै जोंनि ओ सिङारि जि अंग'फोर बेयो जोंना माखासे माने गोबां फारि खान्थिनि गेजेरजों थांनानै जोंनि बे खारै ओंख्रिनि दारैहाय माने ओ साफा खालामजायो होननानै फो थायो आरोना जोंनि आजि आजौ मोना।
औ नंगौ।
औ थि-थिग ओ बेफोरबायदिनो आरो जेन'बा थ' खारै ओंख्रि होननानै बुङोब्ला ख बे ओंख्रिल' नङा जोंनि बिगियानारि आयदाजों नायोब्लाबो खोब जोंनि देहानि मोनसे मोजां माखासे जुथिफोर आरो लोगोसेयैनो जोंनिया सारखान्थिफोरखौ नायोब्ला माने खारै ओंख्रिया जोंनि माखासे हाबाफारिफोरावबो जोबोद मोजाङै बिफाव लायो होननानै आं सानो आरो नों थांना ओ औ थ' बेफोरखौ नायोब्ला जेन'बा खारै ओंख्रि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो बे मोनसे जोंनि सिनाय थि जोंनि मोनसे जानायनि थावमिन आरो बे जोंनि माने आसार खान्थिनि बिथा । आरो जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि होननानै आं बुंगोन आरो गोथौयै । अब्ला नोंथाङाबो जोंनि खारै ओंख्रिनि बागै सुंद' फोरमायथि हरदो नङा होमबा?
औ जागोन दे। ओ खारै ओंख्रिनि जि ओ सुंद' खादि नोंथाङा बांसिनानो बुंलांजोब फोरमायलांजोब खाबाय नोंथाङा दा ओ आंनि बादिब्ला खारै ओंख्रिखौ जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदिफोरनि अनगायैबो जों आरो गुबुन मैगंफोरखौबो जों खारैजों जानायखौ नुबोदों। जों खारै ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो अनला सबाइ बेखौ फोर
औ
मैगंनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरजों खारै ओंख्रि जानाय खौ मो मोनबोदों
उम उम
जोंनि नुबोनाय बा मिथिबोनाय बायदिब्लाथ' जोङो
ओम ओम
जों खारै ओंख्रि ख्रिखौ बेबायदिनो जोङो रावबो बांद्राय गोखै जायोबा जों बेवहायबो खारै होनानै जायो
ओ आरो जेरैहाय बे जोङो एमफुलखौ मैथुमोन नोंथां ओ बे बेखौबो जोङो खारैजों जाबोनायखौ नुबोदों निफ्रायनो जायो आरो दिनैसिमबो जाबोबाय थादों नङा होनबा
औ औ
आरो बेबायदिनो गोबां मैगं थाइ ओेरैहाय लाव फान्थ थाव बेफोरखौबो जोङो खारैनि जाबोनायखौ मोनदों
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव जानांगौ बेफोरबायदि खारै मैगं ओंख्रिखौ जायो
जायो नोंथां जायो
औ ओ जों खारै ओंख्रिनिब्ला नोंथाङा ओ एसे फोरमायनानै होदो जे जों मा मानिफ्राय खारैखौ खारदैखौ जों दिरुनो
औ औ नोंगौ ओ खारैखौ दिहुनो होननानै बुङोब्ला जोंना गोबां माखासे जेनेबा ओ बिदिनो गुबुन गुबुन बाहागोफोर दङ जेरैहाय जोङो थालिर आथियानि मादानि निफ्राय मोनो थालिरनि बिगुरनिफ्राय मोनो थालिर आथियानि फिथाइनि बिगुरनिफ्राय मोनो नङा होमब्ला नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेसरनि जि आदार थालांनाय बिफां बेखौ सावनानै मोनो सबायनिफ्राय मोनो आरो गोदो गोदायनि मानसिफोरा मुदुमफुलनिफ्रायबो लायोमोन खारैखौ मुदुमफुल बि बिफांखौ जेनेबा मादानिफ्राय हख'नानैहाय फिसा फिसा दानना फोराना बेखौ सावनानै बेनिफ्रायबो जोङो आरैखौ मोननो होयोमोन खारैफोरनि रुजुनायावहा बयनिख्रुय बा जों जेनेबा थालिर आथियाखौहाय ओ मोजां मोनोन आरो बर'फ्रा बे थालिर आथियानि खारिया जोबोद जोबोद मोजां होननानै जेन'बा थालिर थालिर आथियानि फिथाइफोरनि खारैया जोबोद मोजां होननानै बुङोमोन आरो नोंथांना
औ औ नोंग
औ
आनि मिथिबोनाय बायदि बा जों नुबोबाय थानाय बायदिब्ला ओ थालिराथियानि मादा बिनि खारादैखौ बांसिन साबसिन जायो होननानै मोनथिबोदों आरो आरो दिखु जि न'नो बाहायबोनाय हिसाबै जों होनो बा संनो मोननानै मिथियो नंङा होमबा नोंथां
औ औ नोंगौ
ओ बेबायदिनो मुदुफुल फिफांनि बि खारदै बा सबाइनि फिफांनि खारदै बि खारदैखौ बे एसेबां मोजां जाया होननानै जों खोनाबोनो मोनदों। ओ बेफोरखौ बाहायनायाबो खम नंङा होनबा नोंथां
औ औ नंगौ।
औ।
ओ नोंगौ नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो खम बिबांनि बाहायो। थेव औ औ खोनादों औ। हेल'।
औ ।
औ औ खोनादों नोंथां देलाय ओम खोनादों नोंथां बुंलाय ओ।
हेल'।
ओं नोंथां खोनादों ओं नोंथाङा खोनादोंना औ औ खोनादों ओं।
आं नोंथांनिखौ बारा मोजांङै खोनफैनोमोन खोनाफैनो हायासै।
अ अ आं खोनादोंथ' नोंथां नोंथांनिखौ मोजांङैनो खोनांदों। हेल'।
ओ नोंथांनि ओ रायज्लायनाया एसे आंनियावनो नांथाफैबाय थादों बारा मोखोनानो मोनाखैमोन।
अ अ दायो खोनाबायना नोंथांङा। ओ नोंथांङा जिहेथु जोंना समाबो जाबाय अबला लाखिज जासिगोन नामा।
नि औ औ औ जागोनदे नोंथां।
ओम।